खोनादों ना नोंथां हेल' औ आं नोंथां खौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आं नोंथांखौ जों ओ बर'नि बैसागो फोरबोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ नोंथांनो हागोन दे
औ जों बैसागो होनना बुंब्लाथ' जों बयबो बबो मिथिगौ बैसागोआ बर'नि एंगार हायै फोरबो नङा होमबा नोंथां आरो बियो बर'नि बयनिख्रुइबो गिबि फोरबो बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला मोनबा फोरबोखौ फालियो जेरै बैसागो फोरबो आमथिसुवा फोरबो काति फोरबो आरो आघोन फोरबो आरो जोबथा फोरबोआ जाबाय जों मागो फोरबोङ हा अब्ला दिनै जोङो बैसागोनि फोरबोनि सायाव सावरायनो लादिनो बैसागोखौ जोङो बे सुइट दानि जोबथा सानखालि जेरै मोसौ बिहु होननानै बुङो जायखौ मोसौ बैसागो नङा होमबा बेनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागो दङ बिदिनो जोङो मोसौ बैसागोखौ बोरैहाय फालियो होमबा आं बुंनोसै नोंथांनि सिगाङाव जेरै
औ
जोङो मोसौखौ जोङो हांगार फोननानै गाब फोननानै जोङो मोसौखौ जोङो दैमा दैसाफोराव थुखिनो लाङो बेजों लोगोसे जों दिेगुलटि बिदिनो नो जोङो थाराय बिदिनो जोङो थारायजों जों बुनानै होना लानाय थांनाय जायो आरो लोगोसे जोङो बेखौ माला गानहोनानै नानै फान्थाव आरो पानिलाव बिदिनो गोबां जोङो मुवा बेसादखौ जों होफानानै जोङो मोसौखौ जोङो फुजा होनाय जायो आरो आरो लोगोसे जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जों दुब्लि फोथाराव हगारनानै होयो बिनिफ्राय जोङो मोनाबिलि जाबा मोसौआ न'आव फैफिनब्ला अब्ला जोङो मोसौफोरनि दुरुंफोरखौ जोङो गलियाव होनाय गान माने खानाय दुरुं फोरखौ जों सोलायनानै होजोबो बेनिफ्राय जों मोसौखौ फुजा खालामो बेनिफ्राय जोङो मोनाबिलि समाव जोङो गोखा गोखैखौ जायो आरो नोंथां बिदिनो गोदोनि गोखा गोखैखौ जोङो एकस' एक बिदनि जोङो बिलाइफोरखौ जोङो खां खांथिंनानै बे मिथिंगायाव मोननाय बिलाइफोरखौ जों खांथिंनानै जायो आरो गोखा गोखैखौ जायोब्ला जोंहा बेमार आजारा खारो होननानै गोदो गोदायनि आबै आबौनिफ्रायनो जोङो बेखौ फोथायबोनानै जाबोयो बर'फ्रा आरो दिनैसिमबो जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो बे दिना जोबनायनि उनाव जोङो से थारिखाव जोङो बयबो गावब गाव दुगैस्रां लोबस्रां थांनानै जेरै गावबा गाव थानसालियाव बिदिनो उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमो बिदिनो आरो उन्दैफोरखौ आरो गेदेरफोरा बोर सानस्रियो बिदिनो गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा बिनानाव बिबाजै लोगोसे आदै मादै आरो आबौ आयं गासैखौबो जोङो एक थारिखै खुलुमनाय जायो आरो बोर होनाय लानाया जोंहा बेदिनखौ सालि जायो आरो बिनिफ्राय जोङो नैथि दिनखालि जोङो बैसागो बैसागोखौ जोङो मोसानाय जायो जेरै गामि खाथि सेराव थानानै जोङो बर'नि दामनाय देनाय खाम सिफुं जथाफोरखौ लानानै जोङो मोसाहैनायखौ जोङो नुयो आरो माने गोदोनिफ्रायनो जों फालियो आरो दासिमबो फालियो आरो नोंथां अब्ला नोंथां नोंथांनियाव मोनथिनो लुबैबाय नोंथां नोंथांमोननि साइदआवहाय आथिखालाव बैसागोखौ बोरैहाय खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो
औ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ फोरमायदों बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो दासिमबो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो नाथाय गोदो जेरै से दानसिम फालियोमोन बेबायदि फालिनायखौ नुनो थां जोङो दासान्दि बैसागुखौ सिनि सान फालिनायखौ नुयो आरो बे स्नि सानखौ जोङो बायदि मुं होनानै फालियो जेरै बेबायदि नोंथाङा फोरमनायदों जे मोसौनि बैसागु मागौनि बैसागु बुंनाय बेबायदिनो जों जोंनि ओनसोलावबो खूंनाय जायो आरो
बेनिनो जा मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो फालिफैनोब्ला बेनि जोङो खौ थुनो थाखाय जा मिथिंगानिफ्राय मोननाय लाव फान्थाव हालदै दिग्लिलिथि थाराय जो बुथुमनानै दोनफैखानाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला जोङो बैसागु मोसौनि बैसागु सान फैयो अब्ला जोङो बैसानखालि फुङावनो गारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जा लाबोन नै दोनफैखानाय लाव फान्थाव बे जोङो हानानै ला्रोनाय जायो आरोनि उनाव हांनानै जोङो जा साराइनि हांगार जों लाइ बिलाइयाव दि लानानै बेहाय थाव गुबै फोननानै जों मोसौ नि मोदोमाव फोथा फोनाय जायो आरो बै सानखालि जोङो मोसौनि मोदोमावल' नङा जोङो न'खराव थानाय जिब जुनारफोरनि जेरैबायदि बोरमा अमाफोरनियाव जों फोनायखौ नोंजों आरो जा बे फोथा मोसौनियाव फोननाय बेवहाय जाहोनबो दङ जोङो गोदो नुबोदोंमोन आरो खोनानो मोनदोंमोन आरो गोबां हाग्रा बंग्रा थानायनि थाखाय लख्रा मोसाफोरा न'खरनि जिब जुनारखौ जायोमोन बुंनानै बुंनायखौ बेनि बेखायनो बेफोरखौ फोना होनाय जायोमोन आरो आरो बेबायदि हुदाया दासिमबो जोंनि ओनसोलाव सोलिगासिनो दं आरो बेनि उनाव बिसोरखौ जोङो फुख्रिनि दैजों नङाब्ला दै दैखरनि दै आरो दैमाफोरनि दैजों बिसोरखौ थुखैनानै जेब्ला बिसोरखौ फोथाराव लाङो अब्ला जोङो बिसोरनि मोदोमाव जा हानानै लाखानाय लाव फान्थाव थाराय बेफोरजों जोङो सारनानै बा बिसोरनि मोजां मुंवाव बुनानै जोंनि जा खुगा मेथाइ बेखौ रोजाबनानै जोङो फोथाराव बिसोरखौ बरायनानै दोनहैनाय जायो आरो बैसानखालि जोङो बिसोरखौ बेखौ खानानै दोननाय जाया बिसोरखौ उदाङै हेगारनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बैसानखालि सेजौ दाइनथा नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि बायदि गोखा गोखै मैगं जेरैबायदि फुंखा औ दिंखिया थालिर फस्ला थाइजौ खान्थाल बिब्दि बेखौ बुथुमनानै जानाय जायो आरो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोसौ गोलियाव आलारि बाथि लगायनानै बिसोरनो जों फागा गोदान बावो आरो बिसोरनि मोदोम आरो गङआव थाव गुबै फोननानै होयो आरो बेनि उनाव औ बेबादिनो मोसौनि साना थांनायनि उनाव जोङो जेब्ला नैथि बैसागु मानसिनि बैसागु फैयो अब्ला बैसानखालिबो जोङो बेबायदिनो फुङाव सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव न'निजा बि बिगोमा बिमा बिफा बा आबौ आबै आदा बाजैमोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिसोरनो मानबो होयो आरो जोङो बै सान खालि न'निल' नङा गामिनि गिदिर गोलावफोरनिफ्रायबो जोङो बोर लानो थाङो आरो बेबादिनो बैसानखालि बैसाना थांनायनि उनाव जोङो थामथि साननिफ्राय गासैबो गामि नि बोराय बुरैफोरा आलादा हानजा सेंग्रा सिख्लाया आलादा गथ'फोरा आलादा हानजा जानानै जोङो बैसागु रंजानो ओंखारबोयो आरो बेव- हाय जोङो आइजोफोरनि गान्नायखौ बुङोब्ला आइजोफोरा बिदन दख'ना गोमो गोजा ब्लाउस आर'नाइ फालि आरो हौवाफोराबो गोथां गामसा सा आरो आर'नाइ फालि बेफोरबायदि गाननायखौ नुदों आरो
औ नंगौ
बेवहाय जोङो गोदो जेरै जोंनि दोरोङारि दामग्रा खाम, जथा, सिफुं बेफोरखौ बाहायोमोन दासिमहालागै जोङो बेफोरखौ बाहायनायखौ नुदों आरो
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो ओ जोङो जेनेबा दामग्रा देग्रा होननानै बुङोब्लाथ' जों दोरोङारि दामनाय देनाय जोंहा बर'आ दोंखायो नङा होमबा नोंथां जायखौ जों खाम सि- फुं जथा सेरजा बेफोर गासैबो जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय आरो बे दामनायखौ लानानैनो जों दिनै ओ जोंनि बर' हारिया गौरब देखायनो हायो नङा होमबा जायखौ जोङो जोंनि दामग्रा आगजुफोरा दिनै जि आइटेक मोनबाय नङा होमबा बेखौ दिनै ओ गुबुन हारिया दिनै जोंनिफ्राय सेख'नानै लानो हाया नङा होमबा बर'नि दामनाय देनाय खाम ज जथा सिफुं सेरजा बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा बर'नि गोदोनिफ्रायनो बाहाय बोजानाय बे मोनसे जोंनि दामग्रा आगजु। आरो जों बेखौनो लानानै दिनै ओ बर'फ्रा बैसागो बोथोरजों लोगोसे गोबां जोंनि बे मोसानायफोराव जोङो खाम जथा सिफुंखौ जों बाहायनायखौ जों नुयो नङा होमबा नोंथां। जेरै बैसागो बोथोराव जोङो ओ सेंग्राफ्रा गामसा गोथां गस्ला गुफुर बिदिनो फास्रानि फालि आरो आइजोफोराबो दख'ना बेदन ब्लाउस गोजा लोगोसे जोङो ओ फालि फास्रानि फालि लानानै जेरै ज' जोङो रंजायो आरो जोङो बैसागो बोथोराव एसे एनै जौ बिदैबो जोङो लोंनाय जायो जायखौ जोङो माइब्रा बिदै बिदिनो खायफाया लोङो गोरानखौ बे खायफाया लोङो गिसिखौ बिदिनो बैसागो बोथोरखौ जों सप्तासेखौ फालिनाय जायो आरो गोदोथ' जोङो सप्तासेनि से माने से दानानो जोंनिया माने बैसागोखौ फालियोमोननो गोदो ना- थाय आथिखालाव जों बिदिखौ जों फालिनायखौ नुलिया आरो जों से सप्तायावनो जों बैसा- गो रंजानायखौ फोजोबनाय जायो आरो बिनि गेजेरावनो सोरबा ओ प्रग्राम लागोन जेनेबा बैसागो मानावनो सोरबा ओम बादायलायनाय कम्पिटिसन बेफोर एखनबा जोंनि साइडआव जायो आरो। अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बिदि बादायलायनायफोर जायोना बैसागोनि?
औ नोंथां ओ बेबायदि बादायलायनायखौ जोङो जा बैसागुनि जोबथि सानाव बाहाय ओ बानायनाय जायो आरो बै सानखालि जोङो ओ बेखौ बानायनायनि सिगांनो जोङो बाथौ गुदियाव आलारि बाथि लगायनानै जोङो गामिनि गोजोननि थाखाय आर'ज गाबग्रोयो आरो बेनि उनाव जा मोसानानै मोन- नाय माइरं बा फैसा बेजों बयबो जयै ओंखाम जाज्लायखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय गेलेनाय बादायलायनायफोरखौ होनाय जायो आरो ओ जाहाथे गामिनि गथ'फोरा सोलोंथाइनि फारसे गोसो जनाय बायदि बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो खायसे मुंदांखा रोजाब गिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो बैसागु रंजानानै बेबादिनो बैसागु बोथोरखौ बिदाय होनाय जायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथो अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम